औ हेलौ' नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बे समाव नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'यो नामा नोंथां?
औ दंथ'यो नोंथां।
औ
जोङो दायो हारिमुनि सायाव सावरायगोन सावरायलायगोन नोंथां खोनादों ना नोंथां? नोंथांखौ आं गिबियावनो मोनसे सोंथि सोंगोन नोंथां नोंथाङा सोंथिनि फिन्नायखौ होनो हागोन नामा नोंथां?
औ आं हानायखिनिखौ होनो नाजागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा हारिमुनि बेलायाव नोंसोर बिसोरनि गामियाव जानाय मोसानाय मेथाइ खननाय रावफोरनि बेलायाव ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां
औ
औ बिदिब्ला आं हानायखिनिखौ नोंथांनो फोरमायना होनोसै माने जोंनि जायगायाव माबोरै हारिमुखौ माबोरै फालियो माबोरै माबोरै गाननाय जोमनाय माने बेफोरखौ आं फोरमायना होनोसै औ जोंनि दिनावथ' गोदो गोदायनिफ्राय ओमफ्राय नो बिदिनो बर' हारिया माने बिदिनो दखनाखौ गानोमोन। बर बर'नि गुबै सिनायथि बर'नि गुबै सिनायथिखौ होनो थाखाय जों जोंनि हारियाव माने बर' हारिया माने दख'नाखौनो बांसिन गानोमोन आरो बेबायदिनो जोंनि जोंनि हा याव आ बिदिनो गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेबायदिनो हिनजाव हिन्जावसाफोरा बेबायदिनो दखना गानो बा आर'नाइ लायो बा हौवासाफोरा बिदिनो गामसा गानो बा बैसागो फोराव बैसागोनि बागै बुंनो थाङोब्ला बेखौनो फोरनाय जायोदि बेबायदिनो बैसाग दाननि बेबायदि बैसाग दाननि सेथि सेथियाव जोङो बेबायदिनो मोसौ थुखैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां बेबायदिनो मोसौ थुखैखांनानै जोङो बेबायदिनो बेबायदिनो फुजा बाथौ फुजा बेबायदिनो बाथौ फालिनाय जायो। फुजा होनाय जायो बा बेबायदिनो गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ बेबायदिनो सनमान लालायनाय जायो होमबा नोंथां। बेबायदिनो जोंनि जोंनि हा बेबायदिनो जोंनि हालामाव मोसानाय बेबायदिनो मो सानाय बुंनो थाङोब्ला खाम सिफुं जथा सेरजा लानानै बेबायदिनो मोसायो आरोना नोंथां गेदेर उन्दै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बेबायदिनो गथ' गथाय जयैनो मोसानायखौ जों नुनो मोनदों आरो नोंथां बेबायदिनो आरो ओ जोंनि हारिनि बर' रावानो जोंनि जोंनि गुबै सिनायथि
औ
बुंनो थाङोब्ला औ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' जोंनि बर'आ दा माने बेफोरबायदि फालियो आरोना थानाय जोंनि बर'आल' नङा गोबां गोबां गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो बेबायदिनो फालियो औ नोंथांनिसिम नोंथांमोननिखिबो बेबायदिनो फालियो नामा नोंथां
औ औ आं हारिमुनि बेलायाव बुंगोन नोंथां
औ बुंलाय
ओ हारिमुनि बेलायाव बुङोब्ला
औ
ओ जोंहा बर' सुबुं हिसाबै राव हारिमु दंखायो
औ नंगौ
हारिया गावनि बिमा रावखौ फोथांनानै लाखिबोनो हाबोआखै बै हारिमुनि महरा ओ मोलेले गोमोरहां गोमोरहां जाना दङ आरो ओ मानोना मोनफ्रोमबो हारिनि हारिमुनि सिनायथियानो जादों ओ बै हारिनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय मोसानाय मुसुरनाय
औ
ओ जोंहा हारिमुनि गेजेराव मोनसे रंजानाय दङ बेनो बैसागु ओ बैसागुखौ आथिखालाव स्नि सानसिमहालागै फालियो होनना जों मिथियो आरो नों थाङाबो मिथिगौ जानांगौ
औ नंगौ नोंथां
ओ गोदो गोदाय जोंहा बै आबौमोननि समाव बैसागुखौ से दानालागै फालियोमोना जोंनि
औ नंगौ नोंथां
ओ आथिखालावथ' स्नि सानहालागै फालिना जों मिथियो आरो ओ जोङो बैसागुनि ओ गिबि सनि सानाव जोङो ओ माखासे मैगं थाइगं एबा गोखा गोखैखौ जानांगौ होनना जों सुबुंफोरा बुङो बेनि गेजेराव जोंहा एकस' एथा रोखोमनि गोखा गोखै जानांगौ होनना मानसिफ्रा बुङो आरो आ बेनि गेजेराव गासिबो मैगंखौ मोनजोबैलाय जोंहा मोनब्रै मोनबासो मैगंखौल' जोङो जानो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
जाबाय मानिमुनि दिंखिया खेरा दाफिनि माइसुनद्रि खिफि बेनदों ओ बे मोनबा मोनदखौखौल' बेखिनि खोल' जोङो जानो मोनजायो आरो मानोना जोंहा गोबां मैगंखौ मोननो थाङा नालाय ओंखायनो बेखिनि मैगंखौनो जोङो जायो आरो
औ नंगौ नंगौ
मोसानाय रोजाबनायनि बेलायाव बुङोब्ला जोंहा दानि मोसाग्रा सुबुंफोरा जोंहा जायगा थाइसेयाव गैलिया
औ नंगौ नोंथां
आरो मोसानानैनो गोबां रां खामायनो हानाय जाबाय जेरै फिलिम मोनसे गायोब्ला जोंहा दाइनजि रोजा से लाख बिदिसिम खामायनो हायो आरो जोंनि एक्टर एक्ट्रिसफ्रा ओ बिदिनो मेथाइ खननायावबो आथि- आथिखालाव गोबां मोजां मोजां देंखोगिरि ओंखारबोदों आरो मोनसे प्रग्राम गानानै गोबां रां खामायनो हादों।
औ नंगौ नोंथां
बे हारिनि ओ नामखौ बिथांमोना लाखिदों। ओ बिदिनो हारिमु बुङोब्लाथ' मोनसे हारिया गाननाय जोमनाय राव आसार खान्थि मोसानाय मुसु- रनाय मेथाइ खननाय ओ बेफोरखौ गासि- बो ओ लाजोबनानैसो मोनसे हारिमु जायो नालाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ गाननाय जोमनायनि बेलायाव बुङोब्लाथ' बर'नि जि गाननाय जोमनाय एबा ट्रेडिसनेल कसाब दङ ओ बिनो जाबाय गामसा आरनाइ
आरनाइ औ आरनाइ गसला बेफोरखौ मिथियो औ नंगौ नोंथां
बेनि अनगायैबो जोंहा गाननाय जोमनायनि बेलायाव जोंङा सरासनस्रायै जोंङा गानबाय थाग्रा गस्ला लंफ- पेन जुथा घयि ससमा गाननाय जायो आरो ओ गोजां बोथोराव जोंहा ओ रोजा रोजा गिलिर गस्ला जेकेटफोर गानो आरो आरो जोंङा गोलोम बोथो- थोराव जोंहा एसे गोबा गोबा गस्लाफोर गानो जेरै गरमनि थाखाय जोंङा गेन्जि स्पर्टिं ओ बेफोरखौ गानो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोंनि बर'नि जि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जों न'आवनो इन्दि लुनो नानै इसान खुन्था लुनानै आखाइजों बेखौ दानो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
जोङो गामसाबो दायो बर' आइजोफोरा गामसाखौ थ' जोङो सानसेनि गेजेरावनो गांसेबा गांनैखौनो दाफ्रामनो हायो होनना जों मिथियो
औ नंगौ नोंथां
ओ नोंथाङाबो ओ हारिमुनि सोमोन्दै ससे फोरमायबावनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' सुबुंफोरा मा- माने बागुरुमबा मोसानाय ओ बागुरुमबा मोसानायाबो मोनसे हारिनि नङा होमबा बर' हारिनि औ ओ बिदिनो आइजोफोरा दख'ना आर'नाइ गाननानै द- दल दामनायाव बा- बाथ'आ मोसायो बेबायदिनो बर'नि बेबो मोनसे नेचारेल डेन्स नङा होनबा बिदिनो
औ औ।
बिदिनो दख'न ओ बिदिनो खाम सिफुं जथा लानानै। बे बेबायदिनो मोसायो आरोना बि बिदिनो ओ खाम सिफुं बे मोनथाम बे मोननै माने बे मोननै माबाया थाथारनांगौ खौ आरोना बे मोननै खाम सिफुं जथा। बेफोर गासिबो थाथारनांगौ आरोना बेबायदि नो गोदोनिफ्रायनो जोंङो माने बैसागु खौ गोदोनिफ्रायनो फालिबोखानाय माने जोंङो बेखौ माने दासिमबो फालिबोनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना।
बेबायदिनो बर'नि बर' बर' रावा गोदोनिफ्रायनो बेबायदि जोंनि जोंनि थाखाय माने गारनो हायि माबा मोनसे मोनसे माबा आरोना बियो नोंथां
औ औ।
औ।
औ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनानो नोंथां बुं।
औ। नोंथां औ बेबायदिनो बर'नि जाग्रा खायद'नि सायाव नोंथां। नोंथांया एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ देलाय बुंलाय।
जोंहा बर' सुबुं हिसाबै जोंहा मोनसे थि जानाय दंङो एबा बेखौ मा बुङो ट्रेडिसनेल जानाय दंङो जोंहा बेनो। जाबाय जोंहा अनला अनला ओंख्रि। बिदिनो अनलाजों अनलाजों दाउबो जायो अनला दाउ ओमफ्राय। नार्जिजों अमा। ओमफ्राय सबाय सबायजों दाउ बेफोर नारजि ओमफ्राय बे बेफोर अनला सबाय नारजिफोरा बेफोर जोंनि थि जानाय होनना जों मिथियो जायखौ जोंङो जायोब्ला गुबुन हारिनि मानसिफोरा जोंखौ बर' होनानै मियो।
औ नंगौ नोंथां।
जोंहा ओ जोंहा जोंना समायाबो जाबाय नोंथां
औ।
ओ बेखिनियाव नो। नोंथांजों रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंनिफ्रायबो गोजोननायखौ जासिहरबाय आं नोंथां। गोजोन्थों।